हेल'
औ।
ओ खोनादों। खोनादों।
औ। बिदिब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि
औ औ औ दे नोंथां दे। जागोन जागोन।
दा जोंङो मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मैहुर खालामबोनानै जाबोदों जाय समावहाय ओ माइ आबाद मावनो रोंङामोन मिन्थि मोनै समाव ओ सुबुंफोरा हाग्रायाव थानानै जिब जुनार ओ सिखार खालामनानै जाबोदों ओ बेबायदियैनो जोंहा आथिखालावबो बर'फोरा ओ मैहुर खालामनाय हुदाया दङ। औ औ जोङो मैहुर खालामनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगा हाग्रा बंग्रा हाजोआव थांनानै जोङो जुनारफोरखौ सिखार खालामहैयो
नंगौ-नंगौ
माखासे ओ जं लानानै जोङो जुनारफोरखौ हमनो थाङो। बेदिनो मैहुरा जों बर' हारिजों गोथौ ओ सोमोन्दो दंङ बर' फोर मै अमा दाउ हमनानैनो जायोमोन गोदोनि समफोरावहाय आथिखालाव बेफोर गैला आथिखालाव अ औ आथिखालाव आथिखालफोरावबो सेसा हमनाय मै हमनायफोरा दासिमबो दङ। हाग्रानि अमाफोरखौ दासिमबो जाय फोरा हाजो खाथिसे हाग्रा खाथि बेफोराव थानाय सुबुंफोरा दासिमबो हाग्रायाव जुनार हमनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङा ओ बेबायदि मैहुर खालामनाय समाव मा-मा मुवा बेसाद
अ नोंथाङा दाबावैसो जे ओ मैहुरनि सोमोन्दै बुंलांबाय नोंगौ जायखौ जोंङो सिखार खालामनाय बुंङो बेखौनो जोंङो मैहुर फोरबो बुङो नङा होमबा
औ
अम ओ थारैनो मैहुर खालामनाय आरो बर'फोरनि ओ बिसोर मोननैजों एंगार हायि सोमोन्दो दं आरो नोंथां बुंनाय बायदि गोदोनि दिनाव जे ओ माइ माइरं आबाद खालामनो रोंङामोन बे मैहुर खालामनानै जे हाग्रानि फिथाइ सामथाइ ओ बिलाइफोरखौ जे जाबोदोंमोन होननानै जोंङो जारिमिना खिन्थायो आरो मैहुर खालामनाय स समाव जोंङो फ्रायनो ओ मैखौ जोंङो सिखार खालामनायखौ जों बांसिन मुंदांखा बायदि सानो मै अमा हाग्रानि अमा आरो बिदिनो मैसो ओ बिदिनो माने गोबां जिब जुनार फोर हाग्रानिखौनो जोंङो सिखार खालामो आरो बे सिखार खालामनाया दानिल' बाथ्रा नङा बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमावबो नोंथां बुंनाय बादि जे सेसा हमनाय एन्जर हमनाय ओ मोफौ हमनाय ओ बायदि बायदि सिखारखौ मैहुरखौ दाबो खालामो नंङा होमबा आरो बिदिनो औ आरो बिदिनो मैहुर खालामनाय समाव ओ गोदोनि समाव बिदिनो जों मिथिनो मोनो दे सोरजों बानायनाय मोनसे ओ जं आरो बै समावथ' गेजेर समाव मोनसे समाव माने सोरजों बानायनाय जं बोरला थिर बेफोरखौ जों बाहायनाय नुदों आरो फारसेथिं थांनाय गोलाव बोसोर जे जों मिथियै समाव ओ मा होनो दंफांनि दलायफोरखौ ओ दंफांफोरखौ गनफोरखौ गोफार फारनानैनो माने मैहुर। खालामबोदोंमोन बै समावथ' नोङो मा होनो बिदि लहा। थिन आरि गैयामोन नालाय। ओमफाय स समाव बिदिनो गनफोरखौ फार नुनायनो सिखार खालामबोदों आरो मैहुर खालामबोदोंमोन।
औ जों बर'फोराथ' दा ओ दाउ, अमा, मै बेबायदिनो एन्जर सेसा बेफोरखौ जोङो मैहुर खालामो हाग्रायाव थांनानै ना? दा जोङो मैफोरखौ हमनो थाखाय जंजोंबो जोङो मालाबा सुनानै जोङो मैफोरखौ हमो आरो जे साथेनानै जोङो मैखौ हमहैयो।
नंगौ।
जेरै हाग्रानि अमाफोरखौथ' जंजों सुनानैसो जोङो बुथारनांगौ जायो। बेफोराव ओ बबे हाग्राफ्राव ओ मै थायो बा अमा जुनार माखासेफ्रा थायो बेफोरखौ जोङो नाय-नायनानै सिनायनांगौ जायोना माखासे हाग्रायाव माबे बायदि जायगायाव थायो आरो बे फोरनि खिफोरखौ नायनानै आगानफोरखौ नायनानै जोङो स संनांगौ जायो। जेरै जोंङो मोसौ ओ मो माबानि सेसानिखौ जोङो खियाव नायनानै बा आरो मैखौ जोङो आगानाव नायना नै मिनथियो। बेवहाय मै दं होननानै जोङो बेबायदियैनो जों जिब जुनारखौ ओ मैहुर खालामनो थाङो आरो जोङो आगोलहायनि समावहाय मा खासे हाग्राफोराव हाबोब्ला दैमाफोर बारोब्ला ओ दाउज्ला दाउफोर होनानै फुजा खालामग्रोयोमोन मैहुर मोननायनि मुङाव जाहाथे मैहुर मोजाङै मोनो आरो हाग्रानि जुनारफोरा जोंखौ खैफोदाव खोख्लैया बिनि थाखाय हाग्रायावथ' गोबां मोसा लख्रा दोर लोगो मोनो नालाय बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय फुजा होग्रोयोमोन।बे मोद फोरा सं राजा‌ ना सं रानि बेबायदि मोदायनो फुजा होयोमोन औ।
आरो दा जोङो ना हमनायाबोथ' जोंहा मैहुरावनो गोलैयो? गोलैयो गोलैयो।
औ नाहा मैहा थांनाय जोङो दा ना हमनाय समावहायबो माखासे ओ आगजुफोर बाहायो जेरै जोङो सेन, खखा, खाख खि जेखाइ आरो ना लानो थाखाय जोङो खबाइ फे बानाय बाहायो दा जोङो ना हमनायफोराव बो माखासे जेफोरजों जोङो ना हमो फल'फोरजों दोङो ना गिदिरफोरखौ हमजायो ओ जेफोरजों जोङो ना फिसाखौबाबो हमनो हायो गोथौ गोथौ दैफोराव हाबनानै जोङो फल'जों ना हमो आरो दै गोदान फोरबोआव जोङो अखा गोदान हायोब्ला दै बाज्रुम थानाय बायदियाव जोङो ओ खखा सानानै नाफोरखौ हमनो हायो आरो जेखायजोंहाय जोङो ज' ज' थांनानै बर' आइजोफोरा
फोरा ना गुरहैयो
आथिखालावथ' बेबायदि गोबां खमसै नाबो नुबांनाय नुबांला दानि जुगाव गोदोनि समावहाय आइजोफोरा ज' ज' थांनानै बोथिफा जानो थाखाय
दैसाफोराव थांनानै ना हमहैयोमोन
आरो दाबो जोङो एन्जरफोर जावहैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो एन्जरफोरखौ जोङो दुब्लिफोराव थांनानै खदालजों जावहैयो यो आरो फान सानानैबो जोङो एन्ज
नंगौ-नंगौ औ
दा नोंथाङा आरो जोंना बर'फोरा मा-मा ओ जुनारफोर स्केस सार खालामो बेखौ मिथियोबा एसे बुंनानै होदो
बुंनांगोन ओ गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामग्रा ओ जोंनि बर' हारिया जों बेखौ मिथियो आरो बे मैहुर खालामनाया गोदोनि आरज्य मुगानिफ्रायनो दङ होननानै जों मिथिगौ आरो बेवहाय ओ देहाग हाग्रानि दाउमा दाउसा जिब जुनार जुनारखौनो जोङो गुबैयै ओ मैहुर खालामो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि नाखौ बिदिनो हा माखासे दा फोर सेरै ओ दाउमासार
औ
आथिखालाव जोङो दाउराफोर बिदिनो गोबां दाउथु दाउब' आरि बेफोरखौबो माने मैहुर खालामो
औ-औ जेरै औ दाउफोरखौबो जोङो औ दाउफोरखौबो जोङो बादालिफोरखौहाय जोङो जे सान
जायो-जायो औ-औ दायो मैहुर खालामनाय जे हुदा बेयो लासैनो गोमालांनायनि लामायाव ओ खारन ओ कारन मैहुर खालामनाया मोनसे ओ आयेन बेरेखा जानानै
आयेन बेरेखा औ औ दा जोंहा बेखौ मिथियोब्ला हाग्रा बिफाननि ओ सुबुंफोरा हमो
औ औ दायो बेनि औ दायो बेनि आलादा बेनि बेब'स्थाया जाहैबाय बिनो जोङो न'खरखर फार्म खालामबाय जेरै जोङो सेसाखौ मैहुर खालामोमोन सेसाखौ जोङो ओ ओनसोलावनो न'खर नखरावनो जोङो फाराम खालामनो हाबाय बा एन्जरफोरखौबो जोङो न'खरावनो फाराम खालामनो हाबाय ओ बायदि बायदि आरोना
औ औ
औ
बेबायदिनो जों बर'फोराहाय मैहुर खालामनानै जाबोयोमोन आथिखालाव बेयो गोमाबाय एसे खमानो जाबाय गोबां खम एसेल' नङा समबो मोना दानि जुगनि मानसिफोरा बेबायदि ओ जुनार सिखार खालामबाय थानो स समनि आंखाल गोबां न'आव खामानि थायो बेफोरनि थाखायनो जोंहा मैहुर खालामनायाबो एसे खम जालांबाय आरो
नोंगौ नोंगौ
बेबायद बिदिब्ला जोङो दिनै सावरायलायनायख खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
ओ दे दे दे दोनथ'नोसै औ दे औ दे